हेलौ हेलौ हेल' खोनादोंना नोंथाङा हेल' औ खोनादोंना नोंथाङा
अ दायो खोनादों हेलौ' दायो खोनादों ना हेल' औ खोनाबायना औ-औ बेलासिनि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ थाबाय
अब्ला जोङो बे समाव जोंनि रायज्लायनायखौ जागायजेननोसै नङा होमबा अ ओ जोङो दायोबो लामा सामानि बाग बे राय ज्लायनो ओ फंनैसो ज्लायनो आखायाव लानाय जादों ओ बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनियाव एसे सों सों थि सोंनो सानदों ओ लामा सामाफोरा जोंनि गामि गं औ आरो माबोरै जौगानांगौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ नोंथां ओ लामा सामा होनोबा जोंहा ओ सुबिदा बादि जोंहा लामा सामाफ्रा जोबोद मोजां जानांगौ जाहाथे जों बे लामा सामाजोंनो गोबां गोबां जायगायाव सुबिदा बादियै थाबायनो थांनो हायो लोगोसे गारि मथर सालायनानै थांनो हायो
औ
लाम लामा सामाया ओरैबायदि सुबिजान सुबिदा जानांगौदि जाहाथे बयबो सुबुङा बेयाव थाबायोब्लाथाय एबा गारि मथर सालायोब्ला लामा सामाया लामा सामानि गेजेरजों जों सुबिदा बादि थाबायलांनो हायो आजिखालिथ' गासिबो ओनसोलनि बा गामिनि लामाफोरानो पाक्कानि जानो हमबाय
औ नंगौ
दा बिनि थाखायनो लामाफोरा मोजां जानांगौ दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ
लामा सामा होनोब्ला जोंनि ओ ओनसोलफोराव लामा सामाफोरा ओ थ' दानि बे आथिखालनि मुगायाव एसेब्लाबो गोदोनिख्रुइ आपग्रेड जालांबाय ओ बय बयनिबो गामि ओनसोलफोरावब्ला बो बा गोथौ गामिफोरावब्लाबो ओ बांसिनानो दायो लामाफोरा एसे मोजां लामाया मोजां जानानै फैबाय ओ लामा फैयो लामा जायोब्लासो जोंनि ओनसोलफोरा जोंनि ओ गामि ओ भिथोरनि गामिफोराबो एसे जौगानो हमो नङा होम बा नोंथां ओ लामाया मोज जां जायोब्लासो मानो होनबोला जोङो लामाया मोजां जायोब्लासो जोङो सखा बाजारफोराव थांनानै बा बेफार फालांगि खालामनो हागोन ओ लामाफोरा जेब्ला मोजां जायो अब्लानिया जोङो गोरलै नो ओ जोङो साइकेलफोरजों बा ओ गारिफोरजों मथरफोरजों बिदिनो थांनानैहा जोङो माबा मोनसे मोजां ओ फिथाइ सामथाइफोरखौ लानानैहाय जोङो फानहैनो हागोन बा जोङो एसे बेफार फालांगियावबो जौगागोन बेफोरबायदि आरो लामा सामाया एसेब्लाबो जोङो ओ गोदोनिख्रुइ दायो ओ ओ
जौगानायखौ नुनो मोनबाय आरो नोंथां ओ गोदो थ' जेनेब्ला जोंनि ओनसोलफोराव बा गामिफोराव लामाफोरा ओरैबायदि लेट थ्रामोन ओ ओरैबायदि गाज्रिमोन ओ माने ससे लामाबो हान्थिलांनो हायि बायदि अबस्तामोन आरो। ओ ससे लामाद। थाङोब्लानो मा मानो एकदम हाब्रु। माने गारिबो थांथावा साइकेलजोंबो थांथावा बेफोरबादि लामामोन आरो गोदोनि जुगावहाय। ओ दा आथिखालनि जो मुगायाव। थ' एसेब्लाबो सोलायबाय ओ जोंनि गामि ओनसोलफोरावथ' जोंनि साइडथिंजाय। ओ पाक्का लामायानो जाजोब्बाय आरो नो जोंनि न' सेरजोंबो पाक्का लामाफोरानो जाजोब्बाय। ओम बिनिखायनो। ओ लामाफोरा लामा। हान्था मेलाया गोबां ओ इमपरटेन्ट बुस्थु आरो जोंनि ओ ओनस। ओनसोलफोर बा जोंनि गामि सोहोरफोरा जौगानोब्ला।
औ।
हान्थामेलानि राहाया ओ जोबोर गोनांथार। बिनिखायनो जोङो ओ लामाफोरखौ एरैब्लाबो फोसाबनो नाजांगोन बा जों। बा जोङो सरकारनिसिम ओ आर'जलाइफोरखौ जोङो दैथायहर। नांगोन बा जोंनि एलेकसननि समावहाय। ओ गेदेर गोलाव फैयोब्ला जोङो बेफोर ओ। उसुबिदाफोरखौहाय जोङो खोन्थानानै लानांगोन। बेफोरबायदि आरो नोंथां ओ लामाफोरा। लामा गैयाब्ला जोङो ओ। जेनेब्ला जोंहा आबादफोरखौ मावबाय आबाद मावनानै जोङो लामाया मोजां नङाब्ला माब। बोरै बजाराव लांगोन। बा माबोरै जोंनि गामिसिम ओ फालांगिफोरा सफैगोन। बेफोरबायदि गोबां असुबिदा जा हैयो आरो।
औ।
दाबो दाबो दङ बुहुद जायगायावनो हा गोदान हादानफोरथिंहाय एस। जे खस्त' ओ लामाफोरा। ओ जागोन लासै लासैनो बेफोरथिंबो जालांगोन। आरो लामा गैयाब्ला माने। ओ लोमजाबा साजाब्ला हस्पितालफोराव थांनो बा फरायसालिफोराव थां। नो गोसाईं कस्त' जायों आरो ओ गोदोहाय जो। जोङो फरायसालियाव थांनोब्ला बा ओम हस्पिटालफोराव थांनोबा। बिदिनो खोमसि लाङोमोन बा लामा ओ लामा ससेयावनो। जोंङो ओ बिदिनो गाज्रि लामाफोरज गाज्रि लामाफोरथि थांबोला बिदि। बिदिनो हर खोमसि जालांनानैहाय जोङो एसे जेंना फोरजों मोगा मोगि जानांनायफोरखौ जोङो नु। नुनो मोनोमोन नाथाय ओम आथिखालनि मुगायावहाय। दायो एसेब्लाबो जौगानायखाय एसे गामि बितोरफोरब्लाबो। ओ गारिफोरा हाबनो हायो बा बेटारि गारि टमटमफोरा एसे हाब। नानैहाय मानसिफोरखौ रोगानो हायो आरो।
औ।
बिनि लामा सामाया माबोरै जौगानांगौ बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै। होब्लावो होबावोबा आं गोजोननाय मोनगौमोन।
औ नोंथां दा नोंथाङा होननाया गासिबो सैथो। दा नोंथां होननाय बायदिनो जोंहा लामा सामाया। जौगानांगौ मानो होनोब्ला जोंहा मालाबा समाव। सोर सोरबा न'खरनि सुबुं बा गामिनि सुबुंफोरा गोब्राब। लोमजानाय साजानाय बा मायबा बेराम जाब्रबना होयो।
औ औ।
जोंहा बिसोरखौ। मेडिकेल एबा डक्टरनाव लांनो थाखाय जोंहा। लामानि लामाया मोजां जाबा मोजांसिन जायो मानोना होनबा लामा गाज्रि जायोबा जोंहा थांलाय फैलायाव जोबोद खसथ गोदोनिफ्राय बुं होनब्लाथ' दायो जोंहा लामाया गोबां साबसिन जाबाय दा आथिखालाव लामाया जोंहा गोदोनि बायदि नंलिया अखा अखाफोर हाब हबाबो जोंहा आथिखालाव लामाफ्राव दैस्लुंबो थालिया
औ औ
गोदोनि दिनावथ' गोबां हाब्रु बा हाग्रा बेफोर बेफोरबायदि जायोमोन लामाया दा बिनिफ्राय गोबां जौगाबोबाय दा आथिखालआव औ लामा लामाया मोजां जाबोनायखाय जोंहा माखासे गोबां खामानिफ्रावबो गोरलै जाबाय जे माबा मोनसे खामानि याव थांनोब्लाबो जोंहा गोख्रैनो बे लामा मोजांनि थाखाय ओंखायनो थाबबो सौहैनो हायो नङा होमबा नोंथां दा लामा मोजां जानायनि थाखायनो जोङो